औ नोंथां औ। औ मोनाबिलि समनि गोजान हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय नोंथांसिम।
उम नोंथांनिसिमबो।
औ औ। ओ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो लानाय जादों। ओ सावराय जा
औ दे सावरायजागोन।
औ औ दा सावराय लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ जा संनाय खावनाय। नि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना औ औ। अ एसे फोरमायना होदो।
औ ।
औ।
संनाय खावनाय जेनेबा संनाय खावनाय बा ओंख्रिफोरनिबाबो जागोन दा?
जायो जायो।
उम जेनेबा अनला ओंख्रिखोनो होनबाय आङो। खोनादो ना?
औ औ। औ।
जेनेबा मानि मा ओंख्रिनि जायखिजाया ओंख्रि बा संनाय खावनायफोरनिबाबो जागोन ना?
औ औ जागोन दे। जागोन दे नोंथां अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि औ। औ दे जायो दे।
अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै नारजि ओंख्रै बेफोरथ' जोंनि बर'निनो ना ओंख्रिफोरा।
औ औ नंगौ।
ना दा अनख्ला अनला ओंख्रि होनबाथाय अनलाखौथ' अनला दावजोंबो जानो हायो। मा होनो औवा मेवाइजों बो जानो हायो। ओमफ्राय बिदिनो बिलाहि। फोरजोंबो जायो।
जायो औ।
ओमफ्रायो बिदिनो लाइफोरजों अनला फाख्रिबो जायो बिदिनो दाउफोरखौ संबा दाउफोरजों जेनेबा अनलाखौ संबा थाय सिगाङावनो जों माइरंखौ सोमनानै लाबाय ओमफ्रायो माइरंखौ सोम हमना ला खांबाय लाखांनानै दाउफोरजों संनोबा दाउफोरखौ जोङो सिगाङावनो मोजाङै एवनानै लाबाय थावजों एवनानै लानानै जेनेबा आमफ्राय माइरंखौ सोमखा खांनायनि उनाव माइरङा मोजाङै रुयबाथाय जोङो माइरंखौ देनानै लाब बाय देनानै लानानै ओमफ्राय जोङो दाउखौ एवना लानानै दै होबाय दै होनानै गोदौबाथाय ओमफाय जोङो खारै होनानै गोदौनाय गोदौनायाव मा होनो अनलाखौ सारस्रि सारस्रि होबाय आरोना बारा गोरा नोङा आं अनला ओंख्रि संनाया इदिनो अनला ओंख्रि सं संनाया बारा गोरा नङा। मा होनदोमोन।
खारदै ओंख्रिखौ माबादिहाय माबादि हाग्रानि मैगंफोर बुथुमनानै संनाय जायो एसे फोरमायदो नोंथां।
खारै ओंख्रिखौ ना मा होनो खारै ओंख्रिखौथ' जोङो बिदिनो बुहुद मैगं खानानै सङो जेरै लाइ लाफा बिदिनो हाग्राबाबो जेनेबा जाजाग दं आरोना। हाग्राफोरावबो ओमफ्राय बेफोरखौ खाबथिं जोङो सिगाङावनो मान बेले बेलेक स्टल आाव सोा मानसिफोरा। संनायनि बो संनायनिबो बेलेग बेलेग जेनेबा गावबा गाव गाव माबायदि संनानै जायो बिदि थायो आ आरो ओमफ्राय जोङो मा होनो जोंनिया आरो संबाथाय मा होनो बिदिनो माबाफोर मैगंखौ मैगं बिदिनो सारायाव होनानै मोजाङै गावनि दैखौ फोरानबाय फोराननायनि फ्राय दै होनानै संख्रि बानलु बेफोरबाय होखानाय जायो नालाय ओमफ्राय उनाव खारैखौ होनानै होबाय खारै होखांनानै खारैजोंनो माने बे मैगङा गेब्लेखायो आरोना अलरेडि गेब्लेखायो। ओमफायो सोरबा सोरबा आरो माबा सागं सानानैबो होयो आर ना ओमफ्राय खारै ओख्रिफोरावथ' गाव गोजाबो जाया नालाय सोरबा सोरबा नाफोरबो होयोना ओमफ्राय नाफोर होनोबा नोङो नाखौ एवफ्रामनानै होबानो जाबाय आरो ना।
ओम ओम नंगौ नंगौ नंगौ थिगानो ओ आ जोंहाथ' ओ नाफाम मोनथि गौ नालाय नोंथाङाबो आंखौ माबादिहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नाफाम होनबाथाय नाफाम बारा मिन्थिया आरो जायखिजाया ना जों बानायनाय जायोना नाफामा ओमफाय बानायनाय जायो नालाय ना फोरानग्रोयोदां ना खो फोराननानै ओमफ्रायो सोरबा सोरबा उवालाव देयो।
जायो।
ओमफाय देनानै हासुं फोराव सोयो नामाथाय
औ सैयो दे औ।
उम। आं ना फामनि बारा जिब बारा मिथिया आरा थेवबो इखिनिखौ मिथियो आरो आङो।
औ औ थारैनो नंगौ।
फिसा फिसाखौसो बानाय नालाय मोजां जायो आरो फोराननानै माबानो देनानै हास' खनानै होयो।
बेवहाय ओ नाल' फाइनाल मा बायदि रोखोमनि माबाफोर होफा बयो बेवहाय?
जानो बेखौनोथ' आं दा मिथिया नाफाम बानायनायाव नाजों बानायो होननाथ' मिथियो ओमफ्राय आङो मा होयो बेखौ मिथिया आरोना आङो आबैमोननाव सोंबासो मिथिगोन।
औ औ थारैनो। औ दा जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जानाय लोंनायखौ आरो नुबावनाय जायो।
जों ओरैनोथ' जोंना सबायाइ ओंख्रिफोराथ' थाखाबाय अनला ओंख्रिफोराबो थाखाबाय दालिफोराथ' जों सानफ्रामबो जाबाय थानाय आलुफोराबो माने आलुआथ' आरो अलरिदि थाखाय ओमफ्राय माने आलु गैयाबानो ओंख्रि जाया होननाय बायदि जेरावबो आलुआ थाखायो आरोना। ओमफ्रायहाय बिदिनो नार्जिफोरखौबो जानाय नुयो नार्जि अमा सबायजों साम' बिदिनो
नंगौ ओ जा गोथार जुलि एबा हाबा खर्मफोराव जानाय लोंनाय होनोब्ला माया गिबियावनो फैसिनो
जोंनिया ओरैनोथ दाना आगोलनि दिनावबाथ जेनेबा हाथासुनिफोर खुरो नालाय ओमफ्रायो हाथासुनिफोराव आगोलनि दिन होनबाथाय हाबा होनबाथाय बिदि जुलि होनबाथाय दायरेक्ट अनदला ओंख्रिया फैग्रयोमोन आरो ना अनला फुरनाय होननाय मोनसे नेम थायो बे अनलाजों दाावजों संनाय माने नेमा थाखायोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' बांसिन बिनानो आरो दानि हाबाफोरा आगोलनि बायदि फिसा नङा नालाय गिदिरानो जाखायो ओमफ्राय दा इमान बुरजा मानसिफोरनो जेनेबा अनला ओंख्रि संना होनायाबोथ गोरलै नङाना ओमफ्रायहाय दानाथ हाबाफोराव बांसिनानो दालिया थाखायो अमायाबो थागोन बिदिनो बायदि बायदि आइटेम थाखायो आरो दानि फोरा ओमफ्राय सिगांनिबाथ आरो अनला खुरनाया थाखायोमोन आरो अनलाजों दाावजों खुरनाया थाखायोमोन हिनजाव हिनजाव गोदानखौनो संफैयोमोन नालाय जेनेबा सिगांनि दिननिफोरा
खौ थारैनो नोंथांनो एसे आंबो फोरमायना होनसै संनाय खावनायनि ओ गेजेरजों औ दा संनाय खावनाय होनोब्ला थ जोंहा ओ जों जा माबा मोनसे जानो गोनांब्ला खायसे खायसे बेखौ संनानै जानांगौ जाखायो जोंहा थिग बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव नुयो आइजें माहारिफोरा गावसोरनो ओ संनानै ओ जानाय बेखौ जों नुनो मोनो गोथाव गोथावै बे रोखोमै जोंहा ओ जोंनि ओ हारिमुावबो जोंनि बर हारिमुआवबो गोबां रोखोमनि जों जानाय लोंनाय एबा सं संनाय खावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जों नुनो मोनो ओ बर 'नि ओला अनला ओंख्रि संनायखौ जों नुनो मोनो। ओ खारदै ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो साम' ओंख्रि सबबायजों साम थिग बेनि उनाव लाथ हाथाइ ओंख्रि लाथा एम्फौ ओ खांख्राइजों ना ओ नारजि नारजि ओंख्रि नाफाम बायदि बायदि ओंख्रि बेफोर जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो दा बेनि रोख रोखोमैनो जोंहा संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला ओ अमा बेदरजों ओ सबाय गोरान ओ सबाइ गोरान सबायजों अमा गोरान- बेखौबो नुनो मोनो औ औ मानो होनोब्ला जोंहा- जोंनि बर' हारिमुआव मायबाफोर खर्म' एब बा हाबाफोर जायोब्ला जोंहा अमाया गोनांथार जानानै फै यो ओ सेकेंडलि नैथियाव औ औ औ औ। नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा अमाखौ संनाय जायो। बेनि उनावहाय गोबां रोख खोमनि बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि बेदरफोर संनाय खावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै हाय ओ जेरै दङ बोरमा बेदर ओ दाउ बेदर, ना बेद दर बायदि बायदि रोखोमनिफोरखौ जोङो संनाय खावनायखौ जों नुनो मोनो संनाय खावनाय जानायखौ दा बेनि अनगायैबो जोंहा संनाय खावनाय एबा जानाय लोंनाय बिथिङाव बुङोब्ला खाम खामाबोथ' गोनां थि जाना फैयो नालाय औ दा ओंखाम खौनो जों बांसिन बाहायो नालाय जोंनि ओनसोलाव गुबुन बायदिथ' जों हा रुथि जानानै थांना थाया। जोंनिया ओ ओंखामानो गोनां थार होननानै बुंजायो बेनिखायनो ओंखामखौस संनानै जानाया थायो दा बेनि बेलायाव ओ संनाय खावनायनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जोङो संनाय खावना जानाय जायो थिग बेबादिनो खारदि ओंख्रिनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोंहा हाग्रानिफ्राय एसे सिगांआवनो नोंथाङा बुंलां खाबाय। आंबो एसे बुंबावनोसै जेरै हाय उम लाइ, लाफायाथ' न'आवनो थाखाबाय ना लाय बेनि उनावहाय जों ओ ओ जों हाग्रानिफ्राय होननानै बुङोब्ला थुन थुनि मैगं ओ मान्दिया बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो ओ खारदि ओंख्रि जानो हायो बेनि अन गायैबो जों मोन नुनो मोनबावो ओ दिंखिया ओ मानामुनि
मानामुनि
ओ गुथा खुथ्रा
खुद्रा इदिनो खुदुना दंसोयो आरो मैगं थाइगं।
औ औ बेफोरखौ जोङो सं
बेखौ जोङो हाग्राफोरावनो खानानै मोनो आरो बेखौ।
औ नंगौ थारैनो। थिग बे रोखोमैनो जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं एबा ना बेदर बुथुमनानै जोङो न'आव संनानै एबा खावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ जा जिबियारिफोर जेरै खुसिया एन्जर ओ मोफौ, एंखावरि, गांजेमा बायदि बायदिफोरखौबो जोङो ओ संनाय एबा खावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोङो जोंनि संसार जालांनायाव बायदि रोखोमै बायदि मुवा बेसाद जोङो संना खावना खुरना जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल एबा गामि ओनसोलाव औ औ थिग बेबादिनो दा नोंथां ओ जो जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासि थाबबाय गोबां खोथा एबा गोबां सम आंनो होनायनि थाखाय सावरायलायनो। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम आरोबाव लोगो मोनबावगोन इयुनाव औ।
दे गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
औ